खोनादोंना नोंथां अ अ नोंथाङा दा मा मा खालामबाय दङ
आङो दा ओरैनो दं नोंथां
अ फ्रि दंना नोंथां
औ फ्रियावनो दं नोंथां
फ्रि दंबा नोंथांनाव मोनसे टपिकनि बागै रायज्लायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
माने आंनो एसे बुंग्रोनोसै नोंथां
अ
बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे फोरबो जाबाय नालाय
औ औ
नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ बैसागुआव बर'फोरनि मोनसे देरसिन फोरबो बेखौ बर'फ्रा बयबो फालियो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय आरो ना बे बैसागुखौ नोंथाङाथ मिथिगौ जानो हागौ माने गोदोनि फ्रायनो आबै आबौ समनिफ्रायनो आजै आजौ समनिफ्रायनो बेखौ फालिबोखायोमोन नालाय बैसागुखौ दाबो फालिनाय नुयो दाबो फालियो आरोना बिदिनो गामि अबेबा फिसा गामि गामि एरियायाव फिसा बेफोरबायदि खुंनायखौ नुनो मोनो अबेबा आरो गिदिर गिदिर जायगायाव गिदिर गिदिर बेफोरबायदि खुंनाय नुनो मोनो नोंथां नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ
औ औ नोंथां
बैसागुखौ माबायदि खुङो माने बैसागु बैसागुआवथ' मोसौ थुखैनाय सिगा जाग्रोयो नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ
औ औ
मोसोर थुखैनायनि उनावसो मानसिनि बैसागुबो जायो आरो ना जे मोसौ मोसौ थुखैनाय जेरै मोसौ थुखैनाय समाव मोसौखौ मोसौखौ माने दिरुं नोंथांङाथ' बेसेबाव दिरुं होन दिरुं होनो ना
औ औ
दिरुंजों खायोना मोसौखौ माने बे समाव मोसौखौ दिरुंजों खाया आरो ना माने खोनानो मोनदों दिरुंजों खाया होननानै मानोना मोसौ बैसागु समाव मोसौखौ इदिनो हांगारफुनो आरोनाे नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ हां माने मोसौनि मोदोमाव बिदि हांगार फोनो आरो ना खोनानो मोनदों बे जेनेबा मोसौखौ इदिनो मोसा बेफोरबायदि गिनानै खारनाय बेफोरबायदि खोनानो मोन्दों आरो ना ने
औ औ
औ मा होनो मोसौखौ थुखैनाय समाव जेरै हालदै फान्थाव लाव इफोरबायदि होनाय नोंथांङाथ' खोनादोंं जानो हागौ
औ
बे मोसौखौ थुखैनाय समाव बेजों सारनानै दैमासिम दैमासिम होलाङो आरो दैमासिम होलांनानै दैमा दैमानिफ्राय मोसौखौ थुखैयो नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ मोसौखौ थुखैनानै फोथाराव बिदिनो दिरुं खल'सिनोगार हगारनानै दोनो ओमफ्रायो लायनाय सम बेलासि आरो बेखौ बेलासि समाव लाना फैफिनो बिदि आरोना ओमफ्रायो मोसौ बैसागोनि उनावसो मानसिनि बैसागबो जायो नालाय ओरैनो जोंनिथिं ओरैनोथ' जोंनिथिं बिदिनो जोंनायाबो गामिरिया जाबाय नालाय बि बिदि बारा गिदिर माने एसे गिदिर गिदिर गामि एरियाायावसो गिदिर गिदिर जायो नोंथांङाथ' मिथिगौ जानो हागौ माने जायो जोंनावबो बैसागुवआजि आजिखालिथ' बैसागुखौ बिदिनो बांसिन खुंनाय नुयोना माने जोंनि एरियावा ओरै ना माने ओ गिद गेदेर बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय इदिनो गामिनि ज' बिदि मिथिं खंनानै रायलायलायनानैसो मानिे बैसागुखौ खुंनाय जायो आरो मानोना जोंना बिदि रायलायनायनि गेजेरजोंसो जायो आरो ओमफाय रायलायनानै उनाव बिदि रायलायलायनानै एक थारिक नङाबा दुइ थारिक बिदि समाव लानाय जायो आरो माने गथ'फोरनि थाखाय गथ'फोरनि थाखाय जोंना बे खेला खारनाय बारनाय बेफोरबायदिखौ माने खन्थाइ रायनाय बेफोरबायदिखौ खुङो आरो माने गथ'फोरनि मोजां इयुन मोजांनि थाखाय ओं माने ओमफ्राय जेनेबा बेस खुंगोन खुंनानै जा प्राइज मोनो साथिथि नों दाथ' खोनादों जानो हागौ साथिथि माने साथिथि समाव जाय जायनो खेला खेला जानाय स खेलायाव जाय देरहानो हादों बिथांमोननो बे साटिटिकेलि जोंना माने प्राइजखौ हर हरनाय जायो आरो
औ औ
ओमफ्रायो साथिथिखौथ' नों नोंथाङा मिथिखौ जानो हागौ सातताम सातथाम साथिथि समाव जोंना माने सातथा मैगं खांनानै बिदि रायजोआव इदि जायो आरो माने ओमफ्रायो जेनेबा प्राइज रानखांगोन प्राइस रानखांनानै गामियाव इदिनो ज' बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ'फोरा इदिनो जा खाना जायो आरो माने जोङो ज' बिदिनो जानाय गामियाव मोनसे जानाय नोंथां नोंथांमोनथिंथ' मा होनो मिथिया नाथाय जोंथिं दि खाना जानाय बेफोरबायदिखौ होनो आरो ओम बिदिनो ज' जालायनानै उनाव जाखांनानै दिनै बायदियाव जाबाय गाबोन बायदियाव बिदिनो न'खर न'खर मागिनाय बिदि मागियो आरो नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ बैसागुखौ मायदि मागे आाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ लानानै बैसागुखौ माने मागिनाय जायो आरो माने जोंनि एरिायावथ' बिदिनो बेलेग बिदि गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै इदि मागिलाया माने बिदि गामि जा न'खर दं गामियावनो गामियावनो हाबनानै गामि गामि हाबनानै इदि बैसागुखौ बैसागुखौ माने मागियो आरो ओमफ्रायो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोरै बोरै आलदा आलदा मागियो आरो माने न'खर न'खर इदि मागिनाय जायो नोंथाबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि जायगायाव नोंथांमोननि एरियाायाव माबायदि बैसागुखौ माबोरै खुङो बैसागुखौ माबोरै जाबोदों नोंथांङा माबोरै नुबोदों फोरमायनो हागोन नामा
अ हागोन नोंथां बैसागु होनोब्लाथ' मोनसेबो बर'नि सिनायजाथाव मोनसे फोरबो हिसाबै नोंथाङाथ' होनखाबाय बेखौहाय बेफोरबायदिनो मा बैसागो खुंनायनि सिगाङावहाय जोङो मा मोसौखौ जेब्ला थुखैनो लाङो आरोना बेवहाय बायदि बायदि रोखोमनि लाव जा फानथाव जा होनानैहाय बिदिनो हालदै आरिफोरजों बेखौ फुननानै थुखैनाय जायो आरोना
औ
जाहाथे गोजां बोथोरा गोदान बोथोरा मोजाङै मोजां थांथों होननानै बेखौ बाहायनाय हिसाबै लानाय जायो आरोना
औ
आरो थिग बेबायदिनो जोंना बैसागु बुङो बेबायदिनो बर'फोरा मा से सप्ताहालागै बेखौ खुंनाय जायो आरोना बिदिनो ज' ज' गामि गामि मोसायो बिदिनो खाना जानाय नोंथाङाबो बुंखाबाय बेयो थारैनो नंगौ खाना जानाय होननानै बुङो जोंनि साइतजोंबो बेफोरबायदिनो रंजानानै मोसानानै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' ज'यै बिदिनो खाम जथा सिफुं दामनानै रंजानानै बेफोरबायदिनो न'खर न'खर खाना जायो आरोना आरो बेफोरबायदि रंजानानै बैसागुखौहाय सोलिबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना आरो बेजों लोगोसे जे बर'फोरा गोदोनि समाव बेफोरजोंनो जिउ खुंबोनाय जानायलाय गामि बामि बिदिजोंनो बोसोराव खेब एसे बेखौहाय मा बाहायनाय जायो आरोना
औ
खालामनाय जायो आरो दाबो सोलिबोदों नाथाय गोदोहाय एसे आलादा रोखोमनि रंजायोमोन नाथाय दानि समाव एसे आलादा रोखोमनि रंजासै आरोना दानि समाव दस सानानै हमनानै लायोबाथ' थाम दिनहालागैल'सो खालामनाय जायासै नङा होमाबा नोथां गोदोनि समावथ' जि गोबावानो खालामोमोन से सप्ताहलागै खालामनाय जायो जायोमोन आरो बेजों लोगोसे बोसोराव खेबसेखौ जोङो मा खामानि दामानि दोनथ'नानै ज' ज'यै मोनसे फोरबो एबा बोसोर गोदान हिसेबै बेखौ बाहायनाय जायो आरोना आरो खालामनाय जायो आरो बेफोरबायदि रंजायो लानानै मोनसे बर'नि ट्रेडिसनेलखौ मोनसे समायना महरै बेखौ एबा समायना खालामनाय जायो आरोना थिग बेबायदिनो दानि समाव बेफोरबायदिनो खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय गोदोनिहा जेरै रंजायोमोन नाथाय दानि समाव बेफोरबायदिया गैलिया आरोना बिदिनो खेबसेहालागै मोसानानैहाय बेफोरबायदिनो थानायखौ जों नुनो मोनसै आरोना आरो बक्सफोरजों मोसानायखौ दानि समाव नुनो मोनसै आरोना लाना थांनानैहाय नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदिनो खाम जथा सिफुं बायदि बायदि आखाइ खबनानै रंजायोमोन मोसायोमोन ज' ज'यै आरोना आरो दानि समाव गोबां खम जासै बेखौ जों नुनो मोनसै आरोना खम जानाय खौहाय नोंथाङा आरो बेफोरनि बागै माबाफोर होनदेरनो गोसोबा होनदेरनो हागोन
बैसागआथ' ओरैनो बांसिन दा दानि जुगावथ' बैसागु बांसिन बिदिनो खुङो माने ओ गिदिर गिदिर एरियायाव गिदिर गिदिर सिंगार मोजां मोजां सिंगार लाबोनानै बैसागु खुंनाय जों नुनो मोनो आरो
ओ
नोंथाङाथ' नुदों जानो हागौ आरो खोनादोंबो जानो हागौ माने दानि जुग दानि दानि जुगावथ बिदिनो गिदिर गिदिर सिंगार लाबोनाय आरो आजिखालिथ' सिंगारा सिंगारा थाख थाखोना गिदिर गिदिर बिदि जायगाय आरो बैसागु खुनाय सम बैसागु खुंनायाव बिदिनो गिदिर गिदिर सिंगार लाबोना मोजां मोजां मोजां सिंगार लाबोनानै बैसोरखौ खुङो आरो ना बिदिनो गाजा गोमजायै गाजा गोमजायै खुङो बैसागुआव जों गाजा गोमजायै खुंनायखौ नुबोगासिनो आरोना माने बैसागु बैसागुआथ' बर'फोरनि मोनसे फोरबो जाखाबाय नालाय माने नोंथां एसे फोरमायना होबाव होबावनो हागोन नामा माने ओ बैसागुखौ माने बेलेग बेलेग जायगायाव माबायदि खुङो नोंथाङा माबायदि नुबोदों एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
गासिबो जायगायावहाय आलादा आदा आलादा रोखोमै ना बिदिनो जायगा लायै जायगा बर'फ्रा बेखौ जेरै नियम दङ मोसौखौ थुखैनानै जेरै बेफोरबायदि रंजायो बेफोरबायदि बोसोर गोदान हिसाबै ओ मा होननांगौ बेखौहाय ओ फैगोन बोसोरा मोजाङै थांदों होननानै बेखौथ' गाैबो एखे नियम हिसाबै बाहायनाय जायो बर'फोरा आरो बेफोरजों लोगोसे नोंथाङाथ होनबाय बेफोरबायदि प्रग्रामारि गिदिर गिदिर सिंगार फैनानै होननानैहाय थों नंगौ थारैनो बेफोरबायदि मोनसे फोथाराव एबा गामिनि मोनसे ज' लोगो लानानै बेफोरबायदि खौरां फुंनायखौ जों नुनो मोनदों बायदि खेला दुला गेलेनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेफोरबायाददि रंजानायजों लोगोसे मा बेफोरबायदि बैसागुखौ हगारसारनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना गामियावहाय सिंगारफोर लिंहरनानै बेफोरबायदि रंजायो फांसनफोर खालामो आरो बिदिजों लोगोसे रंजानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना होनबा नोंथां समाबबो जाबाय जोंनिया दोनथ'लायनोसै नामा
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ